हेलौ औ खोनाबाय औ
ओ ओमफ्राय दा मानि सायाव रायलागोन। ओरैनो दंङ नै बारजादों माबा उम
रायलायनाया मोजां मोननाय माबानाय बेफोरनि सायाव सावरायनि नामा?
औ औ
हा ओ बबेखौबा बायो बबेखौबा मोजां मोनो
औ औ
उम ओरैनो नोंना हुदाफोरा मा मा मोसानाय मोसानाय सल खननाय
ओ सलखौथ नआव खनलाबायो ओमफ्राय बिदिनो मा खालामनो आरो थालाबायो बिदिनो होनबा ओमफाय नोंहालाय औ भिडिअ नायबाय थायो मबाइलाव जानबुंआव औ बानायो औ
उम दे दे दे आंथ'ओ ओरैनो थानाय समफ्राव बिदिनो बल गेलेनानै मोजां मोनो आं ओमफाय खेला दधुला नायनानैबो मोजां मोनो
औ
ओमफ्राय सम सम सरासनस्रा रावबो गैयाबा हारसिंबा मेथाइ खोनासंनो मोजां मोनो अननो मोजां मोनो
अ
बायो ए ओमफाय सल' मा सुंद' सल'फोर मोजां मोनबा फरायनो गोसो जायो आरो
माने आद्रा थायोबा नायफिनबावनोसो लुबैलायोना जोबनायाव जोबनायाव मा जाबावगोनलाय दा बिदि माने उम मोनसे सा सावथुन नायनाय बायदिमोनो ना
ओओ उम बेया आ फेभरेट राइटारा लिरगिरिया माबा अरन राजा
ए उम अरन राजा आङो बावबाय
उम बिजनिनि मानसिया मोजां मोजां लिरो बिनि सल'माफोरखौ सुंद' सल'फोरखौ सावरायथायाइफोरखौ
होनब्ला मोजां मोजां नो
नामा
माबायाव बुंदोंमोनथाय नोङो
हा औ बेखौ नायोब्ला औ खोनादों
अ दे बुंलाय
बे बेखौ फरायब्ला मोजां मोनो नामा होनदां सुंद' सल'खौ ओ ओमफ्राय माबाया ओरैनो थाबायनायफोरखौ मोजां मोनो ना खारनाय बारनाय बिदिखौ बहाबाफोर थांबा
जेनेबा थाबाय थाबायग्लांनानैनो मोजां मोनो
अ थाबायग्लांनाय बेरायग्लांनाय
औ औ
ओ ओरैनो माय माइफोरखौहाय माबायाव जोंना बर'ना मायाव माइ सोग्रा न'खौ मा होनोमोनलाय
नायसोग्रा न'खौ बाख्रि होनो नामाथाय
औ बाख्रि होनोना ओमफ्राय साहानि न'खौ साहानि न'खौ न'मा न' होनोमोन ना ओमफायो ओंखाम सं ओंखाम संग्राखौ इसिं ओ इसिं अख खं होनलायलायोना माखौबा माखौबा?
ओ।
उम।
थारमाने अखुङा बै माबा होनो नामा इसिङा जेनेबा ओंखाम ओंख्रि संग्रा जायगा ओमफाय ओरै मोनसे खथासे ओंखाम जाग्रा आरि माबा थायोना बेखौ अखं होनो नामाथाय?
जानो बेखौ मिन्थिथला बेखौ
ओम ओमफ्राय ओरै सोनाब सोनाबहा सोनाबहा न थानायखौ सौरा न ना मा होनो आलासि दुमसि फैबा जिरायग्रा
औ सौराम होनो औ औ। ओमफाय ओरैनो बरफ्राबो दाना फाथ कानि नसो लुजोबथारबायना?
दानिया उम गोदान गोदान मुगानि गोदान मुगाजों गोरोबफाबाय उम
औ समजों लोगोसे सोलायनांगौथ आरो।
उमह।
सान्दुंआ दिनै गोसा थारलै ना?
औ सान्दुंबो दुंदों ओमफाय बारबो एसे एसे बारदों।
ना हमहैयाखै? ओह ओहो लाङि साया नोंसिनिथिं औ नोंसिनिथि लाङि जाया माबाजों
जेंनिथिं थारमाने दैया बहुद खम। उम दै दैमा दैसा जाम्फै बिदियाव दैयानो था थाया रानलांजोबो दाबो नै ओ आसार दा आसार दान हाबबाय ना?
औ।
आसार दामाव आसार दामाव दै गिदिर गिदिर बाना जायोबासो बिसोरो माबाफ्रा मा दंग जाम्फैफोरा दैज जाहैगोन आरोना?
औ।
उम बे टाइमावसो नाफ्राबो लासैनो दावखोबोसिगोन आरो
अह।
एह।
होम होमबासो ना मोनसिगोन आरो।
ए एह बिदिनो एखमबा गोसो जाबा बोरसि लानानै
आस्रा जेजोंबो सारजायोना नाया?
औ औ औ। साजा साजायो बेखौ एबा एसे एनटारेस बो मोनबाय।
बो
औ बोरसिजोंबो मोनो।
ओ ओरैनो मा मा ना मोनो?
बांसिनानो बोथियाथ मोनो मोननाया बांसिन नास्राय बियो निस्ला नारस्राय ना मा होनो ओमफाय गोरि ओमफाय बिदिनो ना मावा फिथिख्रि बेफोरखौ मोनो आरो।
औ मोजाङानो।
माबा माबि फिसा फिसौ बे नाफ्रा बिसोरखौ मोनो आरो। खांख्राय मोनो मोननाया
अह
खांख्रायाथ जोंथिं आरो ओरै माबा फिसा फिसा जा दङ माबा बाथाबारिनि खांख्राय होनो जाथि जाथि दैबाना जाबाथाय अखा हाबाथाय ओह ओंखारलाबायो ज्राव जावनो उम बाथोन जानो मोजां जायो उम
ओमफ्राय ओरैनो मा मा बिफां दं नोंसिनाव
जोंनियाव
उम फिथाइ सामथायाइबो आरो जायखि फिसा फिथाइ सामथाय थायोबो बिफांफ्रा मा मा
अ फिथाइ थाइग्रया थाइजौ दङ ओमफफ्राय खान्थाल खान्थाल गैया जोंनाव खान्थालबो गैया खालि थाइजौआवल' दङ होनजायो
औ कमला लेसु
अ सरि खमलाया दंमोन दंनाया ओमफ्राय फांनैसो दंबावो दाबो ओमफ्राय फिथाइ थायथायनाया थैलां ओमफ्राय लिसु लिस
खमलाया खालि औ खमलाया खालि बोसोर बोसोरनै बोसोरथाम बिदिल' थायखायो ने!
ओ एसेयावनो एसे थैनो माबाथार गोरलैथार। हारसिंनो मा जानानै थैलांनोथाय बांद्राय गोबाव थाथारा
ओम आमफ्राय बेलेग फिफां फिथाइ थायि फ्रालाय मा मा दं? गय बिफां अ गय बिफाङाथ' फिथाइ थायो
ओ गय दङ दंनाया आमफ्राय बांद्राय बोरायाखै बोरायनायालाय गाज्ला गाज्ला गोदान गायनायावाबो दङ देर गासिनो दायो
औ
बोसोरनै बोसोरथामसो उन'आव थाइजोब सिगोन इसोरबो बिगानैसो दङ। गय बागान गायदोंमोन। उम
ओमफ्राय ओरैनो माबाखौ मा होनबावनो उम जि दाया नोंस्रा?
अ जिया सिगाङाव आइया दायोमोन दा दानाया ओमफ्राय दा बुरिनायखाय मेगनफ्राबो बांद्राय सिनायलाना पावारा खम जालांबाय । बे मेगन सि नायैनि थाखायनो दाला आरो दानायोलाय बिराद गोसो गुदुं आया सोंलाबायोमोन सिगाङाव ओमफफ्राय दानोनो मेगनानो जायाना जोंसो एखमबा एखमबा ओरैनो माबा होफाला बायोमोन खाब थानानै होफाला बायोमोन खुन्दुं फोजोबा जा बे रासोयावसोनो खस्थ'थारना खुन्दुंखौ बेफोरखौ सोनानै होयोमोन खार खारजायना होयोमोन बिदिमोन आरो नों आबै दानाय टाइमाव।
औ औ ओमफ्रायो बे जि दानायावदि मा मा नांगौ बिनि नामफोर मुंफोरखौ मिथिजोब नों होनबा
मिथिनाया मिथिनाया बे नुबाय थाग्राफोरखौ मिथियो ओमफ्राय बांद्राय बै फिसा फिसौखौ मोनथिायो नङा नामाथाय बे थार थार माखु बिसोरखौलाय मिथियो ओमफ्राय
रासो बबिन सोरखि जथर अदांगि उम अदांगि
ए बे अ गरखा
औ औ
बे बुरां गिनायखौसो बांद्राय हमनो हायासै आङो।
खौदां गिया बे माबा मा होनोमोनलाय माबायालाय उम नोंखौ दि खायोना नोखौ नोखौ गोजौ गाहाय गोजौ गाहाय जाग्राया बै सिङावदि सिङाव सिङाव थायोना।
औ
ओ जिनि सिं सिं
मिथिया मिथिया मिथि
औ
उम
ओमफ्राय
ओमफ्राय बै औवानि दाब्लां दाब्लांखौलाय मा होनोमोनलाय
फालेद
अ बालेथ बालेथ
बेनोसै आरो
ओमफ्राय नों जायोना दे
उम दानाय दाया दानायालाय सिगां दायोमोन जोंनाबो आइया ओमफ्राय दा जि दानो दानो दानो होनबाय थायो नै दानायानो जाया सोलाबानो
नों नों मा मा जि दानो रोङो?
आङो माबाखौ रोंगोनदां ओरैनो सरासनस्रा जि आगर गैयि मादै औ गामसा गामसाखौ रोंगोन औ दख'नाखौबो ओरैनो जेबो आगर गैयैखौ रोंगोन औ नै दालांबा होनगोन आरो आगरखौबो उनाव लासैनो
न'फ्राव माबायोना दायो नोंसोर
ओहो दा आगोल दायोमोन दा दा दायआानो बेसेबांबा बोसोर जाबाय
हाथाय बाजारफ्रावबो मोनला बजोबा दानिया ना
औ जों उन्दै उन्दैबा दायोमोन आरो
अ
उ आफ ए इलाफद'
उम
बेसे जाखाथाय ओमफ्राय ओंखाम जाथ'वाखै औ
ओंखामा जाहां जाहां जाबाय नामा
आ गेन्दमोनल
जोंना ओंख्रिया माबासोमोन मा होनो ना ओमफ्राय जारि
ए औ गोथावनो
उ एसे नोंहा नोंहालाय जाखांबाय
ओहो आंबो जानोसो नागिरदोंमोन
एह थाइनो जाबायना
औ
मा ओंख्रिमोन बेबा
ओंख्रिया दालिसो ओमफ्राय माबा दिंखिया बुट आलु भाजा
अ एह दे होमबालाय दे दे दे आंबो ओंखाम जागोनसै दे